खोनादोंना ए नोंथांङा दा मा खालामगासिनोमोन
आंङो दा जेबो खालामथ'वाखै ओरैनो दंथ'यो नोंथां
बिदिबा आंङो नोंथांनि सिगांङावहाय बर'फोरनि माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आरो बर'फोरनि सोमोन्दैहाय सावरायनो हागोन ना
अ सावरायनो हागोन
आंङो नोंथांनि सिगांङावहाय दा जोंनि बर'फोरनि सि दानाय बेफोरनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सान्दों आरो दानाय लुनायनि सोमोन्दै
जागोन नोंथां
औ बिदिबा आंङो सावरायलांसै जोंहा सिट दानाय होननानै बुंङोब्ला दानाय लुनायाव जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आखा फाखाखा नंङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय बे खौहाय जोंङो सिगांङावहाय खुन्दुंखौबो जोंङो गावसोरनो दिहुननानै लायो। बेनि उनाव गाबहयो जोंङो मिथिंगानि फफ्राय मोननाय माखासे गोबां मुवाफोरजोंनो जेरै बिलाइ बिगुर दंफांनि माखासे बिलाइफोर बेफोरबायदि बिदिजोंनो जोंङो गाबखौबो गानानै लायो आरो बेफोराव जोंहा बर'फोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरजोंबो सिनायजाखानाय जोंनि दानाय लुनायनि थाखाय जोंहा गोजौ थाखोआव सौहैखानाय आरो दा बे सिखौ दाग्रोनो थाखाय जोंङो गिबि गिबियावनो जोंहा खुन्दुंखौ खुन्दुं बानायनो थाखाय जोंङो एम्फौखौ फिसिनानै लाग्रोनाय जायो आरो एम्फौ फिनाया बर'फोरनि गेजेरावहाय गोदो गोदनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थिखा बियो बे आदबजोंहाय जोंङो खुन्दुंखौहाय दिहुननानै लायो आरो ओ एम्फौ फिनायावहाय सिख्रिनि बिदै दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय मोननाय आरो मोननाय एम्फौखौहाय जाालियाव फिथोब थोबहैनायसिम बायदि थाखो दं आरो बेफोर थाखोफोरावहाय बबे समावहाय माबायदि बिदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौहाय जोंनि बर' हिनजावफोराहाय बर' आइजोफोरा गासैबो रोंखाजोबो फिथोबनिफ्रायहाय एम्फौखौ दिहुन होननानैबो बर'फ्रा बे एम्फौखौबो संनानैबो जायो आरो ओंख्रि जायो सोरबा एवनानैबो जायो बेबायदि जायो आरो दा बे एम्फौखौहाय जोंङो जोलैबो लाखिनाय जायो आरो जोलै लाखिनानैहाय जोङो फिन खेबसेबाव आरोबाव इयुनाव जोंङो बे बे फिथोबखौबो जोंङो बाहायफिनबावनाय जायो आरो खुन्दुं दिहुनन्नो थाखाय दा खुन्दुं लुनो थाखाय जोंङो मा मा खालामो होनब्ला फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनाय खान्थिखौहाय जोंङो सिगां सि सि गां फिथोबखौ रुदबनानै बिनि उनावहाय खाथ्रि बिलाइजों थफ्ला फिसा फिसा जुनानैहाय थफ्लाखौ माबा मोनसे गिलिर मुवाजों नारसिननानै दोननाय जायो आरो बेबायदि नारसिननानै दोननानै सानब्रैसो एबा सानबासो लाखिनानैहाय थफ्लाखौ खेवनानैहाय दै मो मोजांजोंहाय मोजांङै सुनानै खुन्दुंखौहाय लुयो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा बर'फोराहाय खुन्दुंखौ लुनानै लायो एम्फौनि फिथोबनिफ्राय दा बेनिफ्राय एम्फौ औ खुन्दुं लुखांनायनि उनाव जोंहा खुन्दुंआवहाय गाब गानांगौ जायोना बे गाब खौ गानो थाखाय बिसोरो मिथिंगानिफ्राय फ्रायनो मोननाय मुवाफोरनिफ्रायनो गो गोसोम गोथां गोजा आरो खान्थाल मादाब बायदि समायना रमायना गाबखौहाय गानानै लायोमोन आरो फिथोब लुनानै नाय खुन्दुंआवहाय गाब गानो नाङाबाबो खुननिफ्राय दिहुननाय खुन्दुंआवहाय गाब गाथारोमोन आरो
उम उम
बिनि उनावहाय जोंहा सि दानाय खुन्दुङाव गाब फुनखांनायनि उनाव जोंहा सि दानायनि हाबाफारिया जायो सि दानो थाखाय जोंहा गिबियावनो सिखौहाय बै गाब फुननानै लानाय खुन्दुंखौ जोङो सोंनानै लाग्रोनाय जायो आरो सोंखांनायनि उनाव हाय जोङो बेखौहाय नो खननाय जायो नो खनखांनायनि उनावसो बेखौहाय साल खुनथायावहाय थिखांनानै लानाय जायो जायो आरो बिनि उनावसो जोङो सिखौहाय दानाय जायो बे सि दानाय सि दानाय लुनायावहाय जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखा बेनिखायनो गोदोहाय बर' समाजावहाय बे सि दानायखौ लानानै जोंहा गोबां बाथ्रा फोर सोलिबोयोमोन आरो गोबां बाथ्रा जोंहा फोथायबोनाय दंमोन बेफोरनो जाबाय जेरै सि दानो रोङै हिनजावखौ फोराहाय हाबा जानाया गोब्राब बेबायदिमोन आरो गोदोनि सम समावहाय सि दानो रोङाब्ला सोरबा आयजोआ सि दानो रोङाब्ला बेखौहाय रावबो हाबा खालामनो नागिरा रावबो बिहामजो गनायनो नागिरा बेबायदिमोन आरो बेनिखायनो मा खालामो खालामो मोननो गोदोनि दिनावहाय बिमाफ्राहाय गावबागाव फिसाफोरखौ सम जाब्लानो जि दानो लुनो बेफोरबायदिखौहाय मोजाङै फोरोंखायोमोन आरो बिमा बिमाफोरनि बेफोरबायदि फोरोंनायनि थाखायल' बर' आयजोफोरा जि दानो गोरों बेबायदिबो नङा आरो उन्दै समावनो बर' आइजोफोराहाय जेन'बा जोंनि बर' गथ'फोराहाय जोंनि गिदिरफोरखौहाय सि दानाय नुनानै उन्दै समावनो बेफोरबायदिखौहाय गेलेनाय फावैनो सोलोंखा खायोमोन आरो ओ जेरै दिस खाथाफोरजोंहाय सुदाम दानाय बे बेफोरनो बिनि नेरसोनथि आरो जोङो बेफोरबायदि सिद सि दानायाहाय बर'फोरनि सि दानाया गोबां सुबुं मेथाइफोरावबोहाय बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनि गेजेर जों जोङो' बर'फोराहाय गोदोनिफ्रायनो माबोरै सि दाबोयो बे फोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो बेफोरबायदि सुबुं मेथाइ बेनि गेजेरजोंनो जेरैहाय जोंहा मोनसे मेथाइ दङ परबतजरा परबतजरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो लाबो गुमै लारु बान्दारु होननाय मोनसे सुबुं मेथाइ दङ बे सुबुं मेथाइफोरनि गेजेरजों जोंनि सि दानाय लुनायाहाय बेरखांदों आरो बिनि बेनिफ्राय जों हा सि दानाय सि दानायनि गेजेरजों जोङो बे सिफोरावहाय आगरबो एरनानै लायो बर' आइजो सियावहाय आगर एरनायावबो जोबोर आखा फाखा गोमो गोजा गोमो गोथां बायदि मैया गाबनि आगर एरनानै बिसोरो बर' आइजो फोरा बयखौबो गोमो होनो हायो आरो जोबोर सम समायना रमायना बेबायदि आगर एरनानैहाय बर' समाजावहाय मोनसे ओ खोथा दङ बे आगरखौ लानानैनो बेनो जाबायहाय अखोरां सानि जोंथा माथा हाथर खिखौबो बर' हिनजावफोराहाय आगर एरनानै बेरखांहोनो हायो होननानै मोनसे खोथा दं आरो बे आगरफोरखौहाय मानोना जोंना बर' हिनजावफोराहाय बर' आइजो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायो आगरखौबो बिनिखायनो जोंहा गोबां आगरफोरनि मुङानो मिथिंगानि बायदि मुंजों गोरोबफानाय आरो मिथिंगानि जोंहा मिथिंगायाव जे नुथाय दङ बेफोर नुथायाइखौनो बिफां लाइफां बेफोर मिथिंगानि महरजोंनो आगर एरखांजोबो आरो गासै गुबुन नुथाइखौनो जेरै बेफोर आगर फोरा आगर बोराइ हाजो आगर थाइगिर बिबार माउजि आगान फारौ मेगन लेवा आगर दाउसा मोख्रेब दिंखिया बिजौ बायदि बायदि गोबां आगरफोर दङ जोंहा बेफोर नखरफोरा दासिमबो सोलिगासिनो माखासेफोराहाय गोमालांनो हमबाय आरो थेवब्लाबो जोङो गासैखौबो गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो माखासेफोरा गोमां गोमालांबाय जोङो
उम उम
हमबाय ओ नाथाय बे आगरफोरखौहाय बर' आइजोफोरा मा आगरनि नमुनाखौहाय खाथि मालायावहाय थिनानै दोनोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय दाथ' जोङो ओरैनो सरासनस्रा खाथाफोरावनो थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो बेबायदि थिनानै दोनाब्लाबो ओ खायसे खायसे दाग्रायाहाय आगरखौ नुब्लानो गोसोआव लाखि नानै हाखायो आरो बे नुबानो सिनायखायो माबोरै दानांगौ बे आगरखौ बेबायदि आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां आफा आखा फाखा दानाय लुनायावहाय दा आंनि सिट दानाय लुनायनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोसोमोन नामा
सावरायनो गोसो दंमोन नोंथां आङो बे बर'फोरनि माबा दोरोङारि ओंख्रिनि बादै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ दे सावरायनो हागोन
औ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जोंना अनला नारजि सबाय बेफोरनो बेफोरनो गोग्लैयो नङा होमबा ओमफ्राय बेफोर गासिबो ओंख्रियावनो जोंहा खारदै होनांगौ जायो खारदैजोंसो गोदोनि मानसिफ्रा ओंखाम ओंख्रिखौ बांसिन सङोमोन आरो ओंख्रियावहाय थावखौ बांद्राय होनाय जायामोन दा खारदैखौ मारै दिहुनो होननानै बुङोब्ला गोदोनि मानसिफ्रा माबा बे बेसर सबाय सिबिं बिदि फोयोमोन नङा होमबा ओमफ्राय बेखौहाय जेब्ला हाखांनानै फोराननानै दोनना दोनो फैयो ओमफ्राय फोराननानै दोनखांनानै बेखौ जेब्ला बेगरखौ दिहुननो थाखायथ' बेखौ सोरबा मारा होयो सोरबा बिदिनो बाथामफोरजों बुला बायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना गोदो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिनि बेगरखौ बख'नाय जायो ओमफ्राय बेगरखौ बख'खांनानै जेब्ला बै साबाया रानो हबा बेखौ सावनाय जायोमोन आरो सावनानै ओमफ्रायो जेब्ला बे हाथफ्ला जायो हाथ'फ्ला जाबा बेखौ गुसु खालामनानै दैजों ल गायनानै सोरबा गल बानायनानै दोनोमोन आरो ला दु बायदि एसे फिथर गिदिर गिदिर बानायनानै ओमफ्राय उनावहाय सोरबा सोरबा मा माबाबो दोनग्रा जादों बेखौ ओरैनो गुन्दैयैबो दोनग्रा जादों आरो ओमफ्राय बे बेखौहाय जेब्ला नांगौ नांगौ होमब्ला खारदैखौ दिहुनबाय खारदैखौ जेब्ला दिहुनो होमब्ला मारै खालामो होनबा माबा नारेंखल खथा लायोमोन नारेंखल खथायावहाय गुदुं फलंनाय थायो ओमफ्राय बे गुदुं ङा माबायावनो जाखायो जेब्ला नारेंखल दानखावो होमब्ला बिनि बिदैखौ बखनो थाखाय फलं खालाम फलं खालामग्रोखायो गुदुं ओमफ्राय बेवहाय ओ स दाउ खुमै होननाय मोनसे हाग्रा दं बेखौ सिङाव होयो बिनि उनाव बै साबा सावनानै मोननाय गुन्दैखौहाय बे सायाव होयो बेहाय होनानैहाय बिदिनो बबेबा मोनसे गिलास बा माबा मोनसे माबा गिदिर जगफ्राव दोनबाय दोननानै बिनि सायाव दै एसे एसे लुनानै होबाय थायो आरो बेनि उनावनो बे दैयानो माबाजों मिक्स जानानै बे हाथफ्लाजों मिक्स जानानै गोबाब जानानै गोबाब जायो आरो बे बुस्थुआ ओमफ्राय बियो सिरिबाय थायो दै बाय दि जायो आरोना कालारा ओमफ्राय एसे माबा जायो जारेदहां बिदि ओमफ्राय बेखौहाय होयोबा बेबायदि गोरा गोरा बुस्थु माबा बेदर गोरान दाउ बेदर गोरानथारफ्राथ एसे गोरा जायोना बेफोरो एसे गुरैबो जायो आरोना ओमफ्राय बेखौ अनला ओंख्रि संनायावथ नांगौ जाथारो अनला ओंख्रिया बेखौ होबाथाय गोजा जायो जोंहा अनला ओंख्रि होननानै बुंनाय लोगो लोगो बियो गोजा जाखायो गोजा जाखानांगौ अनला ओंख्रियाबो जोंहा मोननै दङ अ माबा दङ अनला आमाव होननाय मोनसे दङ जायखौहाय हाथासुनि हाबायाव सङो बेवहाय खारदै होनाय जाया आरो ओमफ्राय बे जों सरासनस्रा जाग्रा अनला अनला आमाव नङैयावहाय खारदैखौहाय नांथारगौ ओमफ्राय बे खारदैखौ दिहुनखांनायनि नङाबानो जोंना अनला ओंख्रिया जाया ओमफ्राय सबायावबो थ बिदिनो होनांगौ जायो ओमफ्राय जोंना नारजियावबोथ माबा खारदै होनांगौ जाखायो खारदैखौहाय जोंहा नांथारगौआनो ओमफ्रायो अनला ओंख्रिखौ
मा माजों सङो होननानै बुङो बांसिन बर'फ्रा अनलाजों दाउजों ओंख्रिया एसे बयनिबो गेजेराव मुंदांखासिन आरो ओमफाय नारजि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला नारजिजों अमाजोंआ बिराद मिलायफ्लेनाय आरो ओमफ्रायो सबाइ ओं ख्रि होननानै बुङोब्ला बेबो सबायजों दाउजोंआनो बिराद मिलौ हाबनाय सबाइ ओंख्रिखौ जोंहा जायोबा थ बै दुन्दिया दंना बेजों मोदोमफ्रु लाइ थारो आरो संनाया
औ
आंनि सावरायनांगौआ बेनोसै नोंथां औ
जाहा समाबो जाबाय दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां उनाव सावरायफिनसिगोन
औ दे
औ दे नोंथां